ओ नोंथाङा दा फ्रि दङ ना
औ दङ
औ नोंथांजों मोनसे टपिकनि सायाव सावरायनो सानदोंमोन नोंथाङा सावरायनो हागोन ना
औ हागोन
औ आयदायानो जादों गोदो गोद गोदायनिफ्राय गोदो गोदायनिफ्रायनो बर'फोरा माबोरै म माबोरै जिउ खां खांबोगासिनो दङ बिनि सायाव
औ बर' बर'फोरा गोदो गोदाय उदायनिफ्रायनो जिउ खांबोनाय राहाया माने बिराद खस्थ' आरो ना माने गोदो गोदायहाय बर'फोरा माने दाबायदि जिउ दाबायदि जिउ खुंदों बेबायदि खुंबोनो हायाखै मानोना गोदो गोदाय मान गोदो गोदाय बर'फोर बर'फोर माने थाग्रा न' थाग्रा न'खौनो मोनाखैमोन आरो ना मोनसे जायगायाव दिदोमै थाथिरनानै बिसोरो जिउ राहा लामाखौ खालामनो हायाखैमोन मानोना बिसोरो माने गोदो गोदायनि दिनावहाय बर'फोरा बयजोंबो नाख्रेबजानाय मुगैजानाय नासय जानाय बे दंमोन आरो ना बर'फोरा गोदो गोदाय ओ्रायनो गुबुन हारिजोंबो सैजायै जेराव थाङो बेयावनो थै सै मै मै खालामजानाय बे बर'फोरनियाव दंमोन आरोना मानोना माने गोदो गोदाय बर' हारिखौ माने बिराद गाज्रि नोजोरजों नायोमोन आरोना बेफोरखौहाय जोङो मोनथिनो मोनो आरो बर' फोरा गोदो गोदाय जिउ बर'फोरा गोदो गोदायनिफ्रायनो माने गोबां खस्थ'यै जिउ खुंबोगासिनो दंमोनना दंमोन आरो माने बिसोरोहाय मोनसे जायगायावनो थ बथिरालासिनो गोदान गोदान हादान हादान मिमां बायदिसिनाफोर सिफायहैयोमोन बेफोराव बिसोर थैनो गोनां जायोमोन हाग्रा बंग्रायाव बबेबा हाग्रा बंग्रा गिदिर गिदिरफोरखौ दानस्रांनानै बेफोराव बिसोरो थाग्राान' बानायहैयोमोन आरो थाग्रा खालामहैयोमोन आरो माने बिसोरोहाय मोनसे जायगायावनो दिदोमै थाथिनो हायाखैमोन आरो आरो गोदो बर फोरनि दिनाव बेलेग हारिजों दावहा नांनाय जायोमोन बिसोरो बेयावबो हाजो खर खर खारखोनो गोनां जायोमोन
औ
आरो माने बरफोरा गोदो गोदायनिफ्रायनो माने गाव गावनि जिउखौहाय मोजाङै बांद्राय मोजाङै खुंबोआखैमोन आरो बिसोरो माने बर गोदो गोदाय बरफोरनि दिनावथ इसेग्राब गिदिर गिदिर साख्रि लानायफोरबो गैयामोन नालाय बिदिनो बिसोरो नआव फिसिनाय माखासे जिब जुनार दाउ अमा बोर रमा मोसौ बिदिनो बायदिसिना जिब जुनारफोर फिसिनानै बिसोरो फाननानै बेफोरजोंनो रांखावरि बुथ बथुमनानै जिउ खुंबोगासिनो दं आरोना आरो बांसिन हौवासाफोरानो मान ने हौवाफोरानो हाजोआव हाजोआव दंफां हाजोनिफ्राय बन लायनानै फानफैनाय फानफैनाय आरो हाजो होजोफोरनिफ्राय दंफां हा दंफां हा-हाहैयोमोन बेफोरनि फ्राय माने रांखावरि मोननानै नखरफोरखौ खुङोमोन आरो आरो बर फोरनियाथ गोदो गोदायनिफ्रायनो मोनसे नियमा दंखायो माने जुमाय संनाय माने बे जुमाय संनायनि गेजेरजोंबो जुमाय संनायनि गेजेरजोंबो बर आइजोफोरा नखरखौ फोथांना लाखियोमोन आरो बेनि अनगायै बो माने नाहा मैहा थांनानै बिसोरो ना गुरनानै बेफोरखौ बाजारफोराव फानहैयोमोन बेफोरनिफ्राय मोननाय बेफोर बे नाफोरखौ फानहैबाथाय माने रांखावरि मोनो नालाय बेफोरजों बिसोरो न नखौ नखरफोरखौ फोथांना लाखिदों आरो बिसोरो गोदो गोदायनिफ्रायनो बरफोर आथ आबाद मावग्राखा नालाय
औ
बा इदिहाय माइसालि आबाद बायदिसिनाफोरखौ मावोमोन बेफोरनि गेजेरजोंबो बिसोरो माने जिउ खुंबोदों आरो आइजोफोराबो माने आइजोफोराथ बरफोरा गोदो गोदायनिफ्रायनो हिसान दानायाव जोबोद आखा फाखामोन बेफोरनि गेजेरजोंबो बिसोरो जि इरि दानानै ओइ गावसोरबो गान दों आरो सोरबाफोर गाननो रोङैफोरा बिसोरनोबो हाथाय बाजाराव फानहैबाथाय बिसोरो बेफोर बेखौ बायना गानोमोन आरो
औ
नाथाय आथिखालाव माने आथिखालसिम बे गोदोनि बरफोरनि जिउ खुंनाय राहानिफ्राय सोलायसिनबाय आरोना आरो गोदोहाय जिउ माने मोनसे जायगासिम थांनोबाबोथ हान्थामेलानि गोनांथिया बिराद खम मोन आरोना माने गुबुन दाबसे जायगासिम थांनो गोजान गोजान थांनोबाथ थाबायना थांनांगौमोन फरायसालि फरायसालिफोरा मा सुबिदा गैयामोन माने गोजान गोजानाव जायोमोन आरो गोदोनि दिनाव बांसिन माने आथिंजोंनो हान्थिनो गोनां जायोमोन आरोना बेफोरो जाहैबाय गोदोनि जिउ खुंनाय राहायाव एसे खस्थ गोखों गोलैयो गोदो गोदाय स्कुलफोरा माने खाथियाव गैयामोन गोजान गोज गोजानाव मानोना बर'फोरा गोदो गोदाय हाग माने हाजो सेर सेरसेर रायजो जायोमोन नालाय
औ
बिसोर हान्था मेला गोदो बिसिग्रा राहायाबो गैयामोन बिसोरो माने गरा मोसौ गारि बेफोर थाब मैसो गारि बेफोरबो बाराय सिग्राब गैयामोन आरोना बांसिन साय केलखौबो मोननो थाङामोन बिसोरो आथिंजोंनो हान्थियोमोन आरो बिसोरो इदिनो गोजान गोजान थाबायनानै जायफोरा फरायनो फरायनो सोलोंनो गोसो दं बि बिसोरो माने खस्थ'बाबो फरायसालिफोराव थांनानै फरायहैयोमोन
औ
आरो बिदिनो बर'फोरा गोबां माने हाग्रा बंग्रायाव हाबनानै बायदिसिना मैगं मैला फाननानै ए मैगं मैला फाननानै ओइ न'खरखौ खुङोमोन आरो ना गोदो गोदायथ' मै मैलाफोराथ' एसेग्राब ननायागिरनो गोनां गैयामोन बिसोर मानोना हाग्रा हाग्राफोराव हाबबानो मा जानो गोसो बेफोरखौ मोनोमोन आरोना आरो नाहा मैया थांनायफोर नाहा मैया थांनाय फोरखौबोथ' बुंनो हायामोन बिसोर गोदो गोदायनि फ्रायनो न'आवनो जेखाय जेखाय सेन बायदिसिना माने। ए नाफोरखौ गुरोमोन बेफोरखौनो जायोमोन बांद्राय एसेग्राब बायनो गोनां आंनि गोनांथि गैयामोन।
औ।
नोंथाङाबो माने बर'फोरनि गोदोनिफ्राय आथिखालाव माबायदि जागा जिउ खुंदों नोंथां एसे बुंनानै हरदो औ।
बुंलांबाय जेरै ओ गोदो गोदाय बर'फोरनि गेजेराव जेनिबो जानाय लोंनायनि आंखाल गैयामोन होननानै बुंदों।
ओं।
जेरैहाय ओरै मोनसे बाथ्रा दङ बर'फोरनियाव ओंखामनि आखाइ बेदर बेदरनि आलि जौनि फुख्रि होनलायनाय दङमोन नङा होमबा औ। ओ आंबो बर'फोरनि रायजो जानाय नि गोदोनिखौ फंनैसो बुंनोसै ओ गोदो गोदाय जों बर'फोरा दाबसे जायगायावनो थाथेरामोन होननानै नों दहाय बिथाङा नोंथाङा बुंलां खाबाय ओ आरो बिसोरो बिदिनो हाग्रा सेर सेर थानानै दैमा जिं जिंआव थानानै बिसोर जिउ खुंबोदोंमोन जेरै हादान सिफायनानै दैमा सेराव थानानै बिसोरो गावसिनि जिउ खुंनाय राहाखौ सालायलांदोंमोन।
औ।
दैमानि दैमायाव थांनानै बिसोर ना खांख्राय साम' बेफोरखौ हमनानै बिसोर जा गावसोर जानायजों लोगोसे बाजार बेफोरबायदियाव फाननानै रां रां बुथुमदोंमोन आरो। बंग्रायाव थांनानै बिसोरो मैहुर खालामनायजों लोगोसे बन बैफोर बायदिखौबो बुथुमनानै फानदोंमोन। बेफोरजोंबो बिसोरो रां रां आरजिदोंमोन आरो गोदो गोदाय होननानै बुङोब्ला माखासे खायसे खायसे माहाजोनफोर दंमोन । गोबां बै गोदोनि माहाजोनफ्राथ' गोबां बुरजा बुरजा हा दंमोन होननानै खोनानो मोन्दों जेरै सासे माहाजोनानो बिस बिगा सल्लिस बिगा हा गाहाम माइ गायग्रा हा बेफोर बायदि दं होननानै बुंनाय । खोनानो मोनदों बे माहाजोनआ जेरै मोसौ मोसौ हालियानो जेरै दस जरा। बेफोर बायदि थायोमोन होननानै खोनानो मोनदों। ए बिसोरो गोदो गोदाय दाहोना लानाय। रुवाथि लानाय बेफोर बायदिया बर'फोरनि गेजेराव गोदो गोदाय गोदायनिफ्रायनो सोलिबोबाय थादोंमोन। जेरै सासे माहाजोना सासे माहाजोनानो दाहोना खौ साबा गाहाम रुवाथिखौ साबा गाहाम बेफोरबायदि लानाय दङमोन आरो।
औ
बे दाहोना रुवाथि लानाय हुदायाबो गोदो गोदाय दंमोन बेनिखायनो जोंनि माखासे बर' बर' आइजोफोरा बांसिनानो रुवाथि थाबोनो रुवाथि थाबोनो गोनां जादों गोदो गोदाय बिमा बिफाया जे बर' आइजोफोरखौ लेखा फरायनो खाबु होआमोन गुबुननि न'खराव थांखानांगौ बेबायदि होननानै हाबा हुखायावल' बांसिन मावनो गोसो होयोमोन बेबायदिनो रुवाथि बायदि दोनहरोमोन नङा होमबा
औ
बेबायदिनो जों बर' समाजाव मोननो हायो गोदो गोदाय आरो बेनि अनगायैबो जोंहा माखासे नेमखान्थिफोरखौबो जों गोदो गोदायनिफ्रायनो जों मोनबोनाय जादों बर'फोरनि गेजेराव
औ औ
जोङो फुजा बायदि होनाय बेफोर फुजा बायदि होनायाव जोंहा रायजो एबा गामिनि मानसिफ्रा खौसेयै माखासे फुजाफोरखौ होयोमोन आरो बेवहाय माखासे नेमखान्थिफोरखौबो जों खानानै लानाय जादों रायजो हिसाबै ओ बै नेमखान्थिफोरा जाबाय जेरैहाय मानसि थैनायाव जेरै मानसि थैबा जेरै सुवा जानाय बेफोर सुवा जानाय खान्थि आरो गथ' जोनोम जानाय बैयावबो सुवा जानाय खान्थि बेयो दंमोन आरो गथ' जोनोम जानाय समाव जेरै गथ' जोनोम जानायनि साननै एबा सप्तासेनि उनाव जेरै
उम
दै सारनायनि ओंखाम जाहोनाय बेफोरबायदि खाथिफोरा जोंनि गोदो गोदायनिफ्रायनो सोलिबोबाय थानाय बियो दिनैसिमबो सोलिबोगा सिनो दं।
औ।
ओ नोंथां होनबा बर'फोरनि सोमोन्दै सावरायनाया बेखिनियावनो दोनथ'नोसै नामा?
औ औ दे नोंथां।
औ जागोन दे।